औ नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां। अह। बा नोंथां जोङो मोनसे आयदानि सायाव एसे ओ सावरायलायनोसै। जेरै जोङोथ' ओयो। बर'फोरा अ बायदिसिना माने ओंख्रि संनानै जायो। जेरै जोंनि ओ गुबै ओं ख्रि लाफा ओंख्रि। बा ओ सबाय ओंख्रि ओ नारजि ओंख्रि बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां औ। होमबा दे नोंथाङा एसे ओयो
औ।
सबाय ओंख्रि ओहो संनायनि सायाव सबाय साम'। ओंख्रि संनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा सो ओ जों बोरै बहा मोनो साम'खौ बोरै जोङो ओह ला मा मा खालामनानै जोङो ओ माबोरै साफा खालामो ओमफ्राय माबायद दि सङो बेबायदि बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन उम। सबायजों साम'जोंथ' बहुद जानो गोथावनां नोंथां? ओह बेबायदिनो ओ जेब्ला साम'खौ साम' आरो सबायजों ओंख्रि संनो रेडि जायो आरोना। माने दे एबा साननैनि सिगांनो साम'खौ नागिरनानै लायो आरो गामिनि खाथिनि बबेबा दैसा एबा बिलो नैबेफोरावहाय साम'खौहाय ओ गामिनि बुरि बुरि नङाब्ला सिख्लासा दाफोरजों जमा लोगो लां लोगो नांज्लायनानैहाय ओयो साम'खौहाय नागिरनानै लानानै फैयो बेबायदिनो साम'खौ नागिरनानै लानानै फैनानै न'आवहाय सानसे ओ हरसे एबा हरनै सोमहाबनानै दोनो जेन' बिनि ओयो जानाय आदारफ्रा माखासे खिफोरा जेन खिगारो। जोंनिथिं बेबायदि होनो आरोना। खिगारो खिगारनानै जेब्ला अखानायनायै फुङावहाय साम'खौहाय दान दानस'यो माने दाखोन गारग्रोयो खर'नि दाखोन गारनानैहाय दानस'यो बिनि खिखौहाय दानस'नानै गारो माने सोबनोहाय मोजां जानायनि आरो। जेन' खि मोनजाफाया बिदि आरो ओम। फ्राय बेखौहाय माबाजों सुयो जेरै बिनि मैलाया खारनाय बादि लेबु लेबुफोरजोंहाय मोजां साफायै सु नानै लायो आरो सुनानै लानानैहाय बेखौहाय साम'जोंसो साम'जों सङो। साम' साम'जों संनायनि सिगां सबायखौहाय सुनानै मोजाङै रुनानै लाग्रोयो आरो
औ नंगौ
सबायखौ आराम रुनानै लानानैहाय बेबायदिनो साम'खौ आलदा एवग्रोबाय आरो सबायखौ आलादा रुग्रोनानै लानानैहाय माने मोननैजों जमा खालामनानै बागार होनानै बागार होनाय होनो आरो। बेखौहाय बागार होनानै गोदौहोनानै बेबायदिनो संनानै गोथाव जायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ।
सबाय साम' ओमफ्राय बेजों लोगोसे दस्रा मैगंफोरबो जायो बहुद गोथाव मोनो। जेरै मेवा दाउ
नंगौ।
मेवा दाउखौबो गोथाव मोनो जेरै न'नि औवाफोराव ओंखारनानै थानाय बर' बास एबा बुर खा औवा होनो जोंनि थिं बुरखा औवानिफ्राय ओंखारनाय जेनाखि मेवा बेखौहाय दाननानै लायनानै हानानै दाउफोरजोंहाय संनानै जायो आरो। नोंथां जोंनिथिंहाय बर'नि फेभ्रेट ओंख्रि होनोना नोंथां।
औ नंगौ जोङो जेरै बेखौ अनलाजों जाबाबो जोबोद गोथाव जायो। औ मेवाइखौ औ ओ होमबा नोंथां बेबायदिनो गोबां ओंख्रि दङ नङा होम बा जोंना बर'फ्रा जानाय माने माने मोनफ्रोमबो ओंख्रियानो ओरैबायदि थावब्रेनाय आरो जोङो माने जायनि मुंखौ जोङो लाब्लानो बा ओ खोनाब्ला नो जों माने खु खुगायाव खुदै माने फैयो आरो खुदै गयो माने गोसोखां खायो माने जानो थाखाय बिनि गोथाव माने थावनाय खौ सानहरफ्लाङो आरो माबायदि जायो। औ थिग बेबायदि बिदिनो जोङो ओ लाफा ओंख्रियाबो जोंनि माने बिराद मोनसे ओ गोथावा थावनाय बा साबसिन मोनजाग्रा ओंख्रि बा मै गं बेखौ जोङो ओ गोबां रोखोम नि जायो जोङो खुसिदि रुनानैबो जायो गाव रुनानै जायोब्लाबो जोबोद गोथाव जायो ओ जोङो बि बेखौ लाफाखौ जोङो रुनानै लाबाय बिनि उनावहाय रुखांना रुनायनि उनाव जोङो बेखौ रुनानै लानानै उनाव जोङो लोगो लोगोआव जुदि आरो आलु बाथोन जुदि ओ दुन्दियाजों सिफ्लेनानै लाबावथाय जों माने थावनायानो खौ हाला आरो बेसेबा गोथाव थिग बेबायदिनो आरो जोङो बेै लाफाखौ जोङो ना फोरजोंबो जायो। खारै जेरै खारै होनानै नाखौ गारसननानै बिदि संनानै जायोब्लाबो माने जोबोद गोथाव जायो। ओ थिग बेबायदिनो आरो गुबै जोंनि मोनसे बर'फोरनि एकदम बयजोंबो मोजां मोनजानाय माने मिथिजानाय बर' फोरनि गेजेरावबो एकदम मुंदांखा ओंख्रिया जाहैबाय नारजि नारजि अमा औ जेरै जोङो नारजिखौ ओ अमा जों जायो। बा अमा बेदर गोरान जायो। उनाव जोङो अमानि बि गफोरजोंबो जोङो जायो। बेबायदिनो जोङो नारजिखौथ' गुबैयै जोङो नारजि महरै ओ मोननो थाखाय बा नारजि खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो फाथो फाथोनिफ्रायसो जोङो बिलाइ बिजौखौ खानानै फोराननांगौ बे फोराननायनि उनावसो बियो नारजि जायो। थिग बेबायदिनो बे नारजि नारजि आरो अमा बेदर संनोब्ला जोङो गिबियावनो बै नारजिखौ माने थाम ब्रै घन्टा बिदि सोमनानै लाग्रोबा मोजां जायो आरो। रुनायाव थाब गलियो। थिग बेबायदिनो सोमना लाग्रोनानै उनाव जोङो खारै एसे होनानै बेखौ रुनानै लाना रुनानै लाग्रोयो बेनि उनाव जोङो अमा बेदरखौ माने बानलु सं बायदिसिना मस्ला मसलि होनानै बेखौ मोजाङै एवनानै लानो लाग्रोयो एवनानै जुदि बेयो थियारि जायोब्ला बिनि उनाव जोङो बै रुनानै लानाय नारजिखौ जोङो बे बेद'र एवनायाव अमा बेद'राव लुसननानै होयो लुनानै ओमफ्राय उनाव आरो फिन माने नांगौ बिबांनि जोङो खारैखौ होदेरबावो होदेरनानै उनाव जोङो दसे सम गोदौब्लाथाय बियो जानो थाखाय थियारि जाबाय आरो। आरो जोङो बेखौ बेबायदि संनानै जानाय जायो नारजि अमाखौ। बेबायदिनो जोङो माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरनि माने ओंख्रिफोरा जोबोद गोथाव आरो जायखौ मा होनो अर्गेनिक माने रासायनारि गैयि मोनसे ओंख्रि आरो बैफोरो जायखौ माने जायोब्ला बोलो जायो जोङो बुं खोनानो मोनो बा गोदोनि गोदोथारनि जोंनि आबै आबौमोननि समनि मानसिफोरखौ जों नुनो मोनोमोन बेफोर सबाइ खारै खारै बा नारजि अमा ओमफ्राय अनला खारै बा अनला बेफोरखौ जानानै माने गोबां बोलो जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो माने बिसोरो आरो बुङोमोनबो माने सबायखारै जाब्लाथाय जोङो। बोलो जायो माने सप्तायाव खनसे बा खननै सबाइ खारैखौ जाथारगोन आरो बिसोरो बेबायदि माने गोबां बोलो जायो होननानै बुङो ओमफ्राय उदैफ्राबो जेबो जेंना जाया जेरै माखासे ओंख्रिफोरखौ जायोब्ला जोंहा उदैनि जेंना जायो गेस्ट्रिक बा उदै सानाय बिदिनो माखासेफोर जायो नाथाय बैफोर खारै बिदि सबाइखारै बा खारै ओंख्रिफोरखौ जायोब्ला उदैयासो साफा साफा जायो होननानै बिसोरो बुङो बुङो आरो बुङोमोन बिदि जोंखौ। थिग बेबायदिनो नंगौ जोंबो माने जानानै बेखौनो जोङो, हमदां हायो जे माने बेफोरखौ जायोब्ला जोंहा जेबो ओ माने उदैयाव खहा जानाय बायदि मोना आरो जेबो जेंना जानाय बायदि जोङो मोनदाङा। नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। बेबायदिनो आरो नोंथांमोननिथिं जों माने बिदि नायगिरनानै जानाय ओंख्रिफोर मोनो नामा नायगिरनानै जायो नामा नोंथाङा हाग्राफोराव?
जायो नोंथां जायो। जेरै बै ओ बबेबा हाग्रा जाबथु नङाबा बबेबा बागानफ्राव न'नि बारिफ्राव थायोना बै मायसुन्द्रि होननाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बे माइसुन्द्रिखौ ना नोंथां जोंना खांख्राइ खांख्राइफोरखौ हमनानै लायनानै गामिनि दैसा एबा एबा बिलोफोराव खांख्राइफोरखौ हमना लायनानै खांख्राइजों माने माइसुन्द्रिजों बाथोन देनानै जायो। नोंथां जोंनिथिं बहुद बुहुद गोथाव मोनो आरोना नोंथां मोदोम मोदोम फ्रु लायनाय मोनो नों थां बेबायदि बेबायदि माइसुन्द्रिफोरखौ बाथोन देनानै जायो आरो नों
उम औ नोंथां बेखौथ' जोङो गोथांबो बाथोन देनानै
औ जाजायो नोंथां जाजायो औ
जोबोद गोथाव
औ गोथाव
आंबो ओ जायो नोंथां बेखौ ओ जादों दाबो सम सम जायो नों खौ नाजों जुदि ना गो-गोरलैजों जुदि जायो ना फिसाजों ओ नास्राय, गोरै बा फिथिख्रि नाफोरजों जुदि बे खौ नाखौ एवा लासेनो डाइरेक्ट माने गारसनानै होनांगौ आरो आं बे माइसुन्द्रि सिखौ एवबाय एवनानै उनावहाय जोङो ना खो डाइरेकनो एव एवफ्रामा लासिनो नो गारसननानै होयोब्ला बिराद जोबोद गोथाव जायो आरो ओरैबायदि ओ गोथाव माने आं बुंस' हाया आरो माने ओ बिराद जोबोद गोथाव मोनो आंबो नोंथां दे होमबा नोंथां ओ सावरायनायखौ नावनो दोन्थ'नोसै जोङो
औ जागोन दे नोंथां जागोन दे
औ